औ खोनादोंना औ औ
दा नोंथां जों आं मोनसे खोथासो सावरायनो लादों नोंथां सावरायजागोन ना? औ औ दा नोंथांखौ आं सोंहांदों ओ फिथाइ सामथाइनि बागै नोंथाङा आंनो एसे सुं बै फोरमायनो हागोन नामा बर माहारि एबा फिथाइ सामथाइनि बागै? बर माहारि औ
ओ फिथाइ सामथाइआ माने बहद दङ आरो फिथाइ सामथायाइखौ जों जों मानसिफोरा माने जानांगौ आरो जोंनि देहानि थाखाय होनबा देहाफोरा मोजाङै थायो आरो बहुद फिथाइ सामथाइबो दङ जेखो जोङो मोनजाफेराखै नाथाय बियो जोंनि ओ देहानि थाखाय मोजां बुस्थु आरो जोङो फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोङो फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जोंनि देहायाव बेसेबांखिनि फ्रट टिन फोर नांगौ बा भिटामिन सि नांगौ बे फोरबो जोंहा फ्रुटसनिफ्राय मोननो हायो आरो आरो दानि दानि जुगावथ ओ बेफोर फिथाइ सामथाइखौबो दाउाय होनानसो फेदेरनाय जायो ओ जिया जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो हायोबालाय जोङो फिथाइ सामथाइखौबो ओ नआव नो गायनानै माने जानांगौ आरो होमबा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां आरो जोंनो भिटामिन नांगौ बेफोरखो जोङो फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोननो हायो आरो।
औ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ। दा नोंथांमोननि हेलाव मा मा फिथाइ सामथाइ मोननो थाङो ओरै
औ जोंनियाव ना?
औ
औ फिथाइ साम औ खोनादों। जोंहानि नआव ना?
औ ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव
अ अ दाथ गरम बोथोर दायो जोंनियाव मोननो थाङो थाइजौ मोननो थाङो ओ लिसु मोननो थां ओ आरो
औ औ
लिसुआबो गोबां रोखोमनि थायो ओ बि औ आरो थाइजौ थाइजौआबो माने गरम बोथ थोराव थाइजौआ गोबां रो खोमनि थायो खायसे थायजौआ गोखै जायो खाय से गोदै खायसेयाव खायसे ओ बेजे गोनां जायो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथाङालाय मा फिथाइखौ मोजांसिन मोनो?
औ आंनि मोजांसिन मोननाय फिथाइयानो जायैबाय आफेल नोंथां उम
उम
दा फिथाइ सामथायाइनि बागै आंबो एसे नोंथांनो बुंफुरना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ ओ
औ औ दा फिथाइ सामथाइ होदों औ औ फिथाइ सामथाइ होनोब्ला जोङो आथिखालनि मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि जाना फैयो नङा होमबा? फिथाइ सामथाइया देहानि थाखायानो जा जा जोंनि सावस्रिनि थाखाय आनो जा नङा होमबा जोबोद गोनांथार नंगौना नोंथां?
औ औ खोनादों।
जे औ ओ जोंनि देहानि थाखाय फिथाइ सामथाइयानो साबसिन नङा होमबा नों थां खोनादोंना नोंथां? औ बेदानो ओं जों फिथाइ सामथाइनिफ्राय गोबां भिटामिनफोर मोननो हायो जेरैहाय ए ए भिटामिन मोननो हायो। भि भिटामिन मोननो हायो। सि भिटामिन मोननो हायो। नङा होनबा नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ। औ औ दा भिटामिनफोरनि रोखोमाबो आलादा आलादा फिथाइ लानानै फिथाइ गुबुन गुबुन जायो नङा होमबा‌ नों थां? खोनादोंना? औ औ थिग बेबादिनो दा बेफोर देहायाव ओ हजम खालाम खामानिखौ ओ खालामनाय खामानिखौ ओ आ माबा होयो हेफाजाब होयो जोंनि देहा एबा सावस्रि आव नङा होनबा खोनादोंना? औ, दा जोंनि ओनसोलाव बोथोर लानानै बोथोर फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमा जोंनि हालाम एबा बा ओनसोलाव नंगौना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा? औ औ यै जों दैज्लां बोथोराव ओ लेसु फिथाइ मोननो हायो। ओ जेरैहाय थाइजौ बे मोननो हायो नङा होमबा? नोंथां औ बिदिनो मेसें बो थोराव जों मोननो हायो बैग्रि फिथाइ जोंनि ओनसोलाव मैख्रि दङ जलफाय फिथाइ बायदि बायदि रोखोमनि जों फिथाइ मोननो हायो जेरैहाय नारें खमला बायदि बायदिखौ जोङो मेसें गोजां बोथोराव जों मोननो हायो। नङा होनबा जोंनि ओनसोलाव थिक बेबायदिनो आरो दा फिथाइ सामथाइखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला जों फिथाइ सामथाइखौ जायो ओ जानायनि अनगायैबो जों बायदिसिना फोरबो एबा ओ फुजाफोराव जोङो फिथाइ सामथाइ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों
औ औ थिग बेबादिनो फिथाइ सामथाइखौ जों न'आवनो गायनानै ओ बेफार फालांगि खामनाय खौबो नुनो मोनो नङा होमबा? फिथाइ सामथाइनि बेफार फा-फालांगि खालामनाय नङा होमबा थिग बेबायदिनो फिथाइ सामथाइखौ फिथाइ सामथाइनि लाना बेफार फालांगि खालामनानै खायसे फालांगियारिफोरखौ जोङो न'खर सुंथानाय नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होमबा नों थां खोनादोंना? जोंनि ओनसोलाव औ औ बेबादिनो बिथांमोना बेफार फालांगि खालामनानै गावसोरनि ओ गथ' गथायाइफोरखौ ओ सोलोंथाइ बि सोलोंथाइ बिथिङावनो जा गाननाय जोमनाय बिथिङावनो जा बेफोरखौ गासैखौबो ओ सुफुंबोगासिनो दङ फिथाइ सामथाइनि बेफार फालांगि खालामनायनि न' खरखौ सुफुंबोगासिनो दङ नङा होमबा? खोनादोंना नों? औ औ बेबादिनो गेदेर गेदेर आबाद मावो फोद ओ फिथाइ सामथाइनि जेरैहाय लेसु आबाद मावनाय नुनो मोनो जों बिगा बिगा हायाव। नङा होमबा? जेरै हाय बायदि आबाद मावनाय नुनो मोनो जोङो नङा होनबा? जेरैहाय हाय थाइजौ थाइजौनि आबाद, नालेंखर फिथाइ सामथायाइ होनोब्लाथ' जोंहा गय आबादाबो ओ गोग्लैयो नङा होमबा फिथाइआव। थिग बेबादिनो जों जोङो गोबां गय बिफां गायनानै गय फिथाइ सामथाइनि बेफार खालामनानै गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा खोनादोंना नोंथां? औ थिग बेबादिनो जोङो फि थाइ सामथाइखौ लानानै जों बर' माहारिनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' माहारिनि आइजोफोराबो फिथाइ सामथाइनि बेफार फालांगि होनानै गावसोरनि न'खरखौ सुफुंबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ जोंनि ओनसोलाव। नङा होनबा नोंथां। अ थिग बेबादिनो दा नोंथाङाबो फिथाइ सामथायाइनि एसे बुंबावनो हागोन नामा फिथाइ सामथ। नि बागै आंनो एसे। फोरमायबावनो हागोन ना।
औ ओ। नों। नोंथां बुंनाया नंगौनो। जोङो ओ फिथाइ सामथाइनि गेजेरैबो माने जोङो। खामायनो हायो एसे एनै। दां। मानो होनबा फिथाइ सामथायाइया एसे मानसिनि थाखाय मोजां आरो। से दामाबो एसे बुरजा। ओमफ्रायो गावगायनो। गावनियानो ओ नआव फिथाइ
नाय मानायबालाय। मोजांसिन आरो। आरो जि बाहेरा। बाहेरायाव जे बजारफ्राव फानो बिसोरो ओ बेलेग जाथिफोरा बिसोरो दावाय होनानै। बे फिथाइ सामथाइनि माने।
औ।
बिसांखिनि भिटामिस बिफोरखौ बिसोरो। माने खोमोरना होयो होयो आरो
औ नंगौ नंगौ थारैनो
फिथाय सामथाय आ माने मानसे बे बेसेन गोसा जायो आरो मानसिनि थाखाय ओ
औ
थाथारनांगौ ओ
हदायबो नङाबाबो जानांगौ आरो जिखुनु
जानांगौ औ नंगौ।
जाहाथे मानसिनि देहायाव जोंहा जेबो खहा मोनैनि थाखाय आरो
औ औ नंगौ थारैनो सैथो खोथा
फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो जोङो मुलि बानायनो हायो ओ
हायो औ
दैया जोंनि थाखाय जेब्ला बेमार
औ
हायो आरो।
औ हायो थारैनो औ।
ओ जागोन मानसिनि माबायाव
औ नंगौ नंगौ। औ नंगौ।
औ फिथाइनि थाखाय खिसुमान फिथाइया जोंनि थाखाय मोजांबो गाज्रिबो जेरै बुङोब्ला ओ खौबो होनजायो। थिं ख्लिया अबार ओ ओ हा बिराद बोसोरनि थाखाय ओ
औ नंगौ नंगौ।
बा थै खमायनो नाथाय जाय मानसिया
औ
खोमानो हायो होनजायो आरो ओ ओउ ओउ आरो नुबोगासिनो खायसे खायसे मानसिफ्रा ओ खोमाना लादों। बेफोर फिथाइ सामथायाइनि थाखाय आरो जि फिथाइया मानसिनियाव जाबाबो जेबो खहा होआ बेफोर फिथाइखौ जानांगौ आ आरो बिलाबखौ आ
औ नंगौ। औ नंगौ नोंथां औ औ नों थारैनो दा ओ फिथाइ सामथाइ होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव थाइगिर बिफां थालिर फिथाइ गायनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा थालिर बिफां जायनि बिफानि फाय जों ओ थालिर फिथाइखौ मोननो थाङो नङा होमबा दा गोबां थालिर बिफांनि आबाद मावनायखौ जों जों नुनो मोनो जेरै जों थालिर फिथाइखौबो जों आलादा आलादा रोखोमनि नुनो मोनो नो जेरैहाय ओ जाहादि थाइलिर मालफक थालिर केसेलो पाथालिर बायदि बायदि रोखो खोमनि जोङो आलादा आलादा नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां औ बेबादि फिथाइ-सामथाइ खौ जों नुनो मोनो दा नों थां जोंनि समाबो जाबो बाय नङा होमबा जों गोबांथार गोबां खोथा सावरायनो मोननानै आं गोजोन मोनबाय आरो नोंथांनिफ्राय गोबां खोथाबो ओ मोनथिनो मोनबाय। आसा खालामो नोंथांखौ इयुनाव लोगो मोनबावगोन होनना नङा होमबा नोंथां औ औ दे बिदिब्ला एसेथनोसै गोजोन्थों।